खुलुम औ नोंथां औ अ दे नोंथां जोंहा बरनि खुगा थुनलाइनि बागै सावरायनोसै।
औ औ जायो।
औ नोंथाङा खुगा थुनलाइ होनबा मिथियो नामा?
आ खुगा थुनलाइखौ नोंथाङा आंनो बुंथिना होदो नामा?
अ होनबा आं बुंथिना होनसै होनबा। खुगा थुनलाइ मानि ओ जाय बुस्थुआ खुगाजों खुगा सोलिबोनाय लिरगिरि गैयै एबा लिरगिरि थायै ओ गोदो गोदायनि आबै आबौमोननि फ्राय खुगाजों खुगा सोलिबोनानै दा नैबे जोंनि ओ गेजेराव ओ जों जेरै सावरायलायबाय थायो बेखौनो खुगा थुनलाइ होननानै बुंनाय जायो। खुगा थुनलायनि सिङावनो जोंना उं जेरै सल बाथा, खुगा मेथाइ, केेरिमिनारि सल बेफोर गासिबो हाबनानै थायो। ओ आरो बेयो जाहैबाय लिरगिरि थाया बे गोदोनिफ्राय आबै आबौमोननिफ्राय खुगाजों खुगा ओ सोलिबोनायसो गोदोथ लिरगिरि गैयामोन ना? बेनिखायनो ओ बेखौनो खुगा थुन होननाय होनना बुंनाय जायो आरोखि। नोंथाङा ओरैनो जेनेबा खुगा थुनलाइनायनि सिङाव थानाय माखासे सलबाथाफोर मोनथियो नामा?
औ मिथियो मिथियो आं सलबाथाफोर जुजाइनि अर बर' बर' बिसोरो बर' सल' आरो बर' सल'मा
औ सल'आव बेबो गोलैखायो हटेलनि
मिमांनि सिमां ओमफ्रायो गोदान फैसालि
औ औ औ
ओमफ्राय बोराय बुरैनि सल' आबै आबौनि सल'
फोरनि गेजेराव माखासे आंनो बुंथिना होनो हागोन नामा
ओ बेखौ नोंथाङा फोरमायाना होबा मोजां जागोन नामा
होमबा आङो आबै आबौनि सल'खौनो खोन्थानोसै नामा
औ खिथादो औ दे
औ बियो मारैमोन जेरै आबै आबौनि गेजेराव जेरै ओ बोराय थारुन गायलायनायनि सल'खौ आं नोंथांनो फोरमायना होनोसै
दे खिथादो दे
औ सल' बथायाव जेरै बोराय थारून गायज्लायनाय होनबा जोंना मासे ओ माखासे सियाल आरो मोनसे गामियाव बोराय बुरै दंमोननो खोनाबाय नोंथां ओ बोराय बुरै मोन बिस्रा रावबो फिसा गैया फिसा होननायानो गैयामोननो नोंथां
औ
ओमफ्राय बिबदिनो बिसोर सानसेखालि थारुन गायनो लादोंमोननो हालेवनानै औ बिदिनो थारुन गायबाय बाय थानाय समावनो सियाला फैनानै ओरै होनना बुंबायनो आबौलै आबौ थारुनखौ बिदि गाया होननानै बुंबायनो सियाला ओमफ्राय बिदि बुंफैबाय नालाय दा बोरायाबो मारैथो गायो आबौ होनना बुंबायनो सियालखौ दानिया बेयावनो सियाला बुंबायनो थारुनखौ रुनानैसो गायो आबौ होननानै बुंबायनो माने सियालथ' सालु खानालाय गावहा जानांगौना औ ओंखायनो बेखायनो थारुनखौ रुनानैसो गायनांगौ ओइ थास' बिलाइयाव जुनानै गायनांगौ आबौ होनना बुंबायनो दाना बोरायाबो फोथायबायना गोदोनि बोराय बाराथ' बुजिनो हाया जेखौ बुङो जेरै गोदोथ' जिब जुनाराबो रायज्लायनो गोरोंमोननो जोङो फरायबोनो मोनदों जेनेबा खोनाबोदों जिब जुनाराबो जेरै मानसि बायदि खुगा दंमोन बेनिखायनो जिब जुनाराबो रायलायो मोनो गोदो दाना बिदिनो बुंबाय होमबालाय बोराया दे जागोन माने बोराया बारा बुजियासै दाना गायबाय थारुनखौ दाना अखानायनायै फुङाव दाना सप्ता खनसेसो थानानै नायफैबायनो दाना थारुनानो रज'वसै माने सियाला जाजोबलांबाय बैयो बेहाथ' सालु'खानालाय जानानै गावनि खिखौसो फबनानै थालेराव जुनानै गालांफिनबायनो ओरैबायदि सालागना सियाला दाना बेवानो सानसेखालि बोरया रागा जोंनानै ओ रागा जोंनानै दाना गाव थैफ्लानोसैनो दाना बोरायजों बुरैजोंथ' रागा जोंबायना मोनसे सोलो बाहायनानै सोलो बाहायनानै दानिया बुरै आं थैफ्लानोसै नों आंखौ गाबबाय थादो होमबा सियाला जेब्ला हाबफैयो दरखौ के मा- मारिथेनो थाखाय बुरैखौ थिनबायनो दाना बुरैखौ बोराया दाना बिदिनो सियाला फैबायनो लामाजों बुरैया गाबगागासिनो दडं ना ओमफाय आं नाव सोंबाय दाना आबैलै आबै मा जादों नोंहा होनना बुंहैबाय दाना। ओ बोरै बुरैया बुंबायनो आब' नोंबावआ गैला नोंबावा थैबाय। ना बुंबाया सियालथ' सानबाय मोनजायसिगोन। दाना बेयो बोरायनि गोथैखौ जानो लुगैबावबाय सेलाबो। बोरायखौनो जानो लुुबैबाव आर ना हाबनाय लोगो लोगो ना बुरायखौथ' बुंखानाय बोराया। ओ दर्जाखौ मारैथे देै। बिसोर हाब्बाथाय दाना ओरै बुरो बेयावनो। खुगा मेथाइ बायदि जेरै खुगा मेथाइ बे सल'बाथानि गेजेरजों खुगा मेथाइ। ओंखारलायबाय दाना खोनाबाय नोंथां।
औ खोनादों।
औ। दाना मासे हाबबाथाय मासे हाबलायबायहाय बुरै बिदि होननानै बुं दे होना। बुरैया मासे हाबबानो मासे हाबलायबाय बोराय। मानै हाबलायबाय बोराय होनना बुंबाय थायो। बिदिनो उनाव गासिबो हाबजोब्बाय जाबायनो बोरया ओ बुरैया दाना। दरखौ मारिय बायनो दाना होबाय दाना बोरया। बुनाया दाना खिथेर लाफिनबायना बोराया। उम दाना बेयावनो सियाला खारनां खारनांबाय उनाव। बेखौ नायोब्ला बे सल'आव जोंना। ओ जेरै गोदोनि बोराइ आबै आबौमोना माबायदि संसार जाबो दों।
औ संसार जाबोदोंमोन बिसोरो औ बिसिनाव माबायदि गियान दं। मोन आरो ओ गियाना बै समाव एसे खममोन। ओ गियान बुरजा गैयिनि थाखाय ओ सियालजों थगायजादों।
औ औ।
बेबायदिनो बर' हारियाबो थगायजाबाय थादों। बेबायदि माखासे ओ बिनि गेजेरजों माखासे गि गियान मोननो हायो औ।
औ औ जेरै मावनाय दांनायफोरनि मारै मावोमोन मारै दावोमोन बेफोर दानाय लुनायफ्रा बेरखांदों माबायदि मोन। माबायदि जानांगौ सुबुंङा बिनि माबा बेखौबो ओ फोरमायलाांदों आरोखि बिनि ओंथिफ्रा।
बे सल'बाथानि गेजेरजों माखासे गियानबो मोनदों।
औ औ नोंथां मोनदों।
औ।
औ होमबा नोंथांङा ओरैनो बिदिनो खुगा थुनलाइनि माखासे ओ मेथाइफोर गोसोआव दं नामा? मेथाइ मेथाइखौ हायो नामा नोंथांङा?
उम मेथाइआ जाहैबाय ओ। आं गोसोआव थानाय मेथाइआ ओ बैसागु मेथाइ बैराथि ललिया। ससे खननोसै आंङो।
औ दे दे नोंथां।
ओइ गोदोनि हाबाफ्राव गोबाव गोबाव जायोमोननो। ओ हाबाफ्रा आरो बे समाव गाजा गोमजायै जाथारोमोन नो बर' हाबाफोरा। फ्रा आरो बे समाव हाथासुनि जायो ना मा मोन नो बर'नि हाबाया हाथासुनिसो जायोमोन ओ ओमफ्रायो। बैराथिफोरखौ बे समाव इदावनानै खननायमोन आरो बे मेथाइआ।
औ औ।
ओं ओ खननोसै आंङो।
औ दे।
ओइ बैराथि ललिया ओइ बैराथि ललिया नोंनि खिथु एल' एल' गय खावनायखौ जोंलाय जालिया जोंलाय जालिया बेबायदि ख'नोमोन आरो ओ बैराथिफोरखौ एदावनाय फावै औ हाबाफ्राव बेबायदि खनोमोन आरो। आमफायो
बिदिनो गावनि हादोरखौ मोजां मोननानै
गावनि हादोरखौ मोजां मोनो खननाय औ आरो इसोरजों सोमोन्दो थानाय ओमफायो गोबां सल'बाथा सल'बाथाफोर दंङ जे सानदो बावदिया सानदो बावदिया स जौगाथाया ओ बेबो इसोरजों सोमोन्दो थानाय
औ जेरै नोंथाङा आलारि दामग्राखौ मिन्थिगोन ना मिथिया आलारि दामब्रायोथ'। सल'बाथामोन मोनसे बेयावथ' बर'नि एकदम दानाय लुनाय गाननाय जोमनाय। जेरै बैसागि आसागिमोननि बेफोर गासिबो बेरखांजोबदों। नोंथाङा मिथियो नामा अ होमबा आं फोरमायना होनसै दै। आलारि दामफो इदिनो मोनसे गामियावबो। बोराय बुरै दंमोनो बिसिना सासेबो फिसाया। होननायानो गैयामोननो फिसाखौनो मोननो रोङामोननो आना। बोराय बुरैल सानैल' नालाय नो दा सानसेखालि आ ना सानसेखालि बिदिनो। फिसानि गोनांथि जाबाय नालाय दा उनाव इसोरानो बे बोराय बुरैनो ओ खादायावनो औ खादायावनो दोननानै होलांदोंनो दाना बेयावनो गथ'आ देरबायना । दाना आलारि दामब्राया देरबाय दाना बिनि मुंखौनो मा दोननो। औ बुस्थुआ ओरैसेमोननो। जेनेबा खारैयाव गय जरा फाथै जरा लामायाव दोनहैबाय थानो थिनदोंमोननो। इसोरा बिसोरखौ दाना बेयोनि उनाव। सादायाव गथ'सो मोनबाय दाना बिनाथ' गथ'नि गोनांथि। एसे हादोंमोन नालाय दाना बेयावनो गथाम मोनबाय नालाय दाना। ओ बिनि गथ'नि मुंखौ मा दोननो? बेनो जाबाय दाना उनाव गामिनि मानसिफोरखौ लिंहरदो सोरबादिनो गोबां नाम बुंबाय। मुं बुंबाय जाया जाया दोना गथ'नाव सोङै सोङैसो दोनदों दा मुंखौबो नों गथ'आ जेब्ला सासे मानसि आलारि दामब्रा होननाय लोगो लोगो खर'खौ थिफुंना होबायनो। ओ बे ओदैसाया गथ'साया। बेनिखायनो बिनि मुङा आलारि दामब्रा थाबाय आलारि दामब्राया ओरैबायदि।
सोलो गोनां आरो बुद्दि गोनां मानसि मोन बियो ओन्दैयाव गिला गिलाखौ खोनाबायनाा नोंथाङा? गिला बेगर गावोमनो बियो जोबोरनो । गिला बे गिला गेलेयोमोन दाना सानसेखालि। बिदिनो बिफानाव बियो गिला गिला बेगर बिबायनो। दाना गिला बिगुराबो बिसिबांबा गोजौ। हाजोआवसो लायनांगौनो । दाना ला थांबाय बिफाया लायनो दाना उनाव। ओ ओहोम बिफाया लाना फैबाय दाना उनाव बिफाया गिलाखौ लाबोवगौ लाबोवगौ मालाबानो। आलारि दामब्रानि सिफियावसो हाबफैजोबबायनो दाना, आ आलारि माबाया गिला बेगरा। ओरैबायदि बे मोनसे सोमोनां गोथाव जादों जेरै बे बिफाया ओरै मोनफैनि सिगांनो मालाबानो फिसाजलानि बे आलारि दामब्रानि सिपिआव हाबफैबाय गिला फिथाइआ । एबा गिला बेगरा दा बिदिनो आाय टथ' नोगोर गिला गेलेयोना। गिला गेलेनायाव दाना बे सानसेखालिनो आसागि बैसागिनि इसानसालियावसो थांबाय नाला आसागि बैसागिनि इसानजोंनाय जि दानाय दख' ना दानाय बेफोराव जियावनो खुन्दुं आनो जहोजोब जोबबायनो दाना। दा बिब'बो बिनानावबो ना बावनो गोसथोलायबावहैसिनो। माबाखौ आ आलारि दामब्राखौ बिदिनो बावबो गोबां बिदिनो नुनो मोनो जोङो जेरै बर'फोरनि ओ जेनेबा जि दानाय फोरा मारै दायोमोन मारै संसार जादोंमोन। बेफोरखौ जों माखासे गोमोथाव गोमोथाव बेफोरखौ जों मिथियो आरोखि।
औ आरो बै समनि मानसिफ्रा ओ खेला गेलेनायफ्राव जोबोद गोसो दंमोन। ओ जेबो मोनाब्लाबो खेला गेलेनायाव गोसो गुदुंथ
औ बेफोर गासिबो खुगा थुनलाइनि सिङाव गोलै जोबबाय माने खुगा थुनलाइयाव दा बे खुगाजों खुगा सोलिबोनाय बेयावथ' गोदो लिरगिरि गैयामोन जों दा बेखौनो मिथिबाय औ। नोंथाङा ओरैनो मा मा मोनथिगौ नोंथाङा बैस बैसागु मेथाइ जेनेबा खुगा मेथाइनि सिङाव औ। बैसागु मेथाइ आरो हादर सिबिनाय गोसो थोलायनानै जंखायलायनायफोरखौ मोनथियोना मोनथिया नोंथाङालाय गावनि अनजालिखौ खौ मोनैनि थाखाय खननाय बेफोरखौ
बेफोरनि गेजेराव माबा मोनसे खन्थाइखौ गोसोआव दं नामा?
खन्थाइ जेरै बैसागु मेथाइ होनोबा मोनसे गोसो थोलायनानै दंमोन। औ आरो बेखौ आं दा गोसोआव गैजोबला नोंथां नोंथाङाफोर नोंथाङा दं नामा?
आंनावबो गोसोआव गैला बियो
औ बिदिनो जों गोबां नुनो आरो जेरै खिलिमिनारि होनबा जोङो बे खिरिलिमिनारि सल' होनबा जेरै जोहोलाव दैमालु सोमदोन बेफोरखौ जों मिथियो आरोखि सिखोना जोहोलाव। जावलिया जावलिया देवान जावलिया देवानखौनो सिखोना जोहोलावबो होनो नामा?
औ।
औ। जेरै बेदि जाबाय खुगा थुनलाइनि सिङाव थानाय गाससिबो बर'फोरनि औ।
आरो नोंथाङा माबाफोर मोनथिबावगौ खुगा थुननायनि सोमोन्दै
खुगा थुनलाइनि सोमोन्दै आङोथ' बारा मिथिला। जिखुनु जाया जोहोलाव दैमालु बा ओ सिखोना जोहोलावनि सोमोन्दै एसे सावरायजागोन नामा?
औ औ।
औ सिखोना ओ जोहोलावनि